हेलौ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय
अ आंनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ जासिनाय जाबाय नोंथां दायो नोंथाङा आबाद माव
नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आं माखासे गोनांथार बाथ्रा बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथाङा आदार दोगोन जानायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ औ हागोन नोंथां मानसि ना नोंथां औ
औ नोंथां
औ स मानसिनि बिथिङाव आदोरा माय दोगोन जायो आरो दोगोन जानाय आदारा मा महरै मा मा खामानियाव सोलियोबा माबोरै जायो देहाया माबोरै गोसाारसिन जायो आं बेखौ बिनि सोमोन्दैनो सानदों गिबियाव जोङो माखासे जे जाग्रा आदार जायोब्ला जों गिबियाव खुगायाव सोग्रोयो खुगायाव जोङो हाथायजों अग्लियो माने हाथथायजों जोङो आदारखौ अफ्लेनानै फिसा फिसा बुरजा मुवा बा फिसा फिसा मुवासिम जोङो बाइफ्लेहैयो आरो जों मोनथिखायो जोंनि जोंनि खुगा बे खुगायाव मा थायो खुदै थायो बे खुदैया मा खालामो जिखिनि बुरजा मुवा बे फुरजा मुवाखौ मा खालामो गावफ्लेहोयो बे आरोखि आरो बेजों लोगोसे माखासे आदाराव थानाय माखासे फिसा फिसा जिउसा बेफोरखौबो जोंनि खुदैयाहाय माने बुथारो आरोखि। बे आरोखि आरो बेजों लोगोसे माने हाथायजों अरफेनाय आद्राखौ जोङो मा खालामो? बे खुगायावनो जोङो मा खालामो? फारास्लिमो आरोखि ना सालायजेन हासलिमो जोङो आरो बेवहाय मा खालामो? खुदैजों आद्राा मिस्लायो जेब्ला खुदैजों आद्रा मिस्लायबाय। अब्ला बेया मा जाखो? लिमोनला गुदैजों आद्रा लिमोनला जाबाय अब्ला आद्रा लिमोनुला जायोब्ला जों बेखौ गोरलैयैनो मनलांनो हाबाय आरोखि ना अब्ला आद्रा नैबे नैबे नाला जायखौ बुङो जोङो नैबे खुगानिफ्राय बानारसि मोनसे नाला थायो। बे नालाखौ जोङो इस फेगास नाला होननानै बुंनाय जायो। बे इसपेगास नालानि गेजेरजोंहाय आद्राा गोरलैयैनो माने थांनो हायो आरोखि ना थांनानै बराव थाहायो बियो बान्दाराव थाहैयो माने बान्दारावहाय आदारा गासैबो दोगोनजाया बेवहाय मा जायो आदारखौ दोगोन खालामनो हानाय बायदि खालामो आरो जोंना। बेवहाय बेवहाय जों मोनथिखायो बान्दाराहाय माखासे एसिड सोमजिहोयो बे एसिडआ जाबाय हाइद्र'क्ल'रिक एसिड। बे हाइद्रपरिसिदा आदारखौ दोगोन जानायाव हेफाजाब होयो आरोखि। अब्ला बे हाइद्रक्रनिक एसिडआ मा खालामो माने गोबां गोख्रों नङा बियो एसे लोरबाङानो बियो माने आदारखौ दोगोन खालामनो हानाय बायदि बियो मोनसे बेयो मोनसे गोख्रों आरोखि बियो बे आरोखि ना। अब्ला माखासे आदार जेरै कार्ब'हाइद्रेट प्रटिन बेफोर मा जाबाय दोगोन जायो आदाराहाय। माने जिरि होजानाय हाइद्रफरिक एसिड जोंहाय। बे आरोखि ना अब्ला बेवहाय बान्द्राव माने बान्द्राव गासैबो आदारा दोगोन जाजोबा आरो जों मोनथिखायो आदारनि माखासे जेरै कार्ब'हाइद्रेट प्रटिन बेसोर बाहागाल' मा जायो दोगोन जायो बान्द्रावहाय। बिनि उनाव फैयो आद्राहाय बिबुसेयाव बिबुसेयाव फैयोब्ला जों मोनथिखायो आदाराव मा थाबायो मेजेम थाबायो। जाय मेजेमा मानिे बान्दाराव जिरो जानाय हायद्र'फलि सिजों दोगोन जाया बियो माखासे एन्जाइनजों एन्जाय एम सिरि होसानै जैसो दोगोन जायो मेजेम बाहागोआ। अब्ला जों मोनथिखायो जोंनावहाय माखासे एन्जाइम जिरि फैयो। बेफोर जाबाय जेरै बिखो बिखोनिफ्राय बिखो रोसि जिरिहोयो। उथुमायफ्राय उथुमाय सिरियो बेफोर जिरिहोजानाय थोरसिफोरा मा जायो मेजे बाहाखौ दोगोन खालामो। बे आरोखि ना ‌। दोगोन जाबाय अब्ला दोगोन जायो आदारा बे रोखोमैनो आरो बेजों लोगोसे मा जायो दोगोन जानाय आदारखौहाय आरो बे दोगोन जानाय आदारा गासिबो जायो गुसेयाव जायो आरो ना माने बिबुसायाव माने गासैबो आदारा जेरै कार्ब'हाइद्रेट प्रटिन मेजेम बेफोर गासैबो दोगोन जायो आरोखि ना दाना दोगोन जानाय आदारखौहाय बिबुसेयाव थानाय माखासे फिसा फिसा बिलाइ बेफोर मा खालामो सोबखानानै थोंजोङै थैसिम दैथायहरो आरोखि ना बे आरोखि आरो दैथायनानै मा खालामो माने थैयाहाय देहानि गुबुन गुबुन अंगसिम मा खालामो रोगाना लाङो बे आरोखि आरो बेजों लोगोसे जों मोनथिखायो माने जोंनि देहायाव जायफोरा माने नांला मा जायफोरखौ जोङो खम जोंनि देहाया दोन खालाम जाबाय बेखौ जोङो माखासे मानि बाहेरायाव जोङो हगारहरो आरोखि ना जायफोरखौ नांला बा नाङि मुवाखौ जों मा‌ होनो बाहेरायाव जोंङो फेसाब खालामनानै हगार हरो आरोखि बे रोखोमै जोंहा देहायाव दोगोन जायो आरो देहायाव दोगोन जानाय जिखिनि कार्ब'हाइद्रेट प्रटिन मेजेम बेफोरखौ मा खालामो थुसिन थांबाय नालाय दा मा खालामसै जों दि अक्सिजेन गेसखौ बोयो बे अक्स थें गेसाहाय मा बुस्थु डाइरेक्ट समफ्ल'आव थाङो समफोरनिफ्राय मैखुनाव थांबाय आरो मैखुना मा होनो मैखुनाव मा खालामबाय थै थैया मैखुनाव मैखुननिफ्राय थैया अक्सिजेन गेसखौ गुबुन गुबुन बाहागोसिम लांबाय जेराव आदारावहाय कार्ब'हाइद्रेट प्रटिन मेजेम दंखायोमोन अब्ला बिसोर मा जाबाय अक्सिजेन गेसजोंहाय फिनजाथाय जानानै मा जाबाय माने गोहो सोमजिबाय दै सोमजिबाय आरो खाबरदाय असाइद गेस सोमजिबाय बेबायदि रोखोमैनो जोंनि देहायाव जोङो गोहोखौ मोनो आरो बेबायदि रोखोमैनो देहायाव मा जायो दोगोन जायो आरोखि बेनोसै नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि बुंथिनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों
औ दायो नोंथां ना आबाद बिथिंनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ औ दे बुंनायसाय दे आबाद बिथिंनि सोमोन्दै नोंथां
आबाद मावनायनि सोमोन्दै आङो जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ मानो होनबा नोंथां आङो सासे आबादारि आबाद मावनानैनो आं जिउ खांगासिनो दङ आबाद मावनायनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन माखासे बिथिंफोरखौ मिथिनो गोनां जायो बे बिथिङा जाबाय जोंहा थोजासे जायगा थानांगोन आरो जोंहा गायनायनि आदब खायदाफोरखौ मिथिनांगोन जोथोन लानायखौ मिथिनांगोन मुलि होनाय हासार होनाय आरो दै होनाय बेफोरखौ मिथिनांगोन आरो बेखौ माबोरै दैखांनाय जायो बिनि उनाव हाथाय नागिरनाय आरो जोबथारनायाव फानहरनानै नोङो मुलाम्फा मोननाय बेफोरखौ मिथिनो गोनां जायो। दा नोंथां आंनि बेलायाव आंहा सेजौ बाजि बिगानिबो बांसिन हा दङ'। आं बे हायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर मावो। आङो माखासे मैगंफोर मावो आरो माखासेखौ आं बागान खालामो जेरै गयनि बागान, फाथैनि बागान थालिर बागान आरो नारेंनि बागान। बेबादिनो गुबुन- गुबुन फसलफोर जेरै मैगं थाइगंफोर मैगं थाइगंफोरनि गेजेराव खुमग्रा, लाव, जोगोनार ओ आरो गुबुन गुबुन माखासे बोथोरारि मैगंफोर मावनाय जायो जेरै गोजां बोथोर हिसाबै लाइ, लाफा, मुला, गाजर बेफोरखौ मावनाय जायो। आरो दैज्लां बोथोराव बोथोरजों लोगोसे जो आङो बहल, जिंखा बेबादिनो ओ केरेला एबा जायखौ उदासिबो होननानै मिथिनाय जायो बेफोरखौ मावो बेनि अनगायैबो खुमब्रा, जोगोनार बेफोर बायदि मैगंखौ आं मावनो लायो। बेफोर मैगंखौ मावनायाव आङो मुलाम्फा गोनां साननानै ला। लायो आं बेबादिनो मोजाङै सोलिनो हादों। बेफोरखौ गायनो थाखाय जोंहा माखासे जायगाफोर नांगौ जायो बे जायगाया बै आबादजों गोरोबथाव ओ गोरोबथाव जानो नांगोन जेरै मैगंफोरनि थाखाय दैज्लां बोथोराव गोजौ जायगाया मोजां आरो मेसें बोथोर एबा गोजां बोथोराव गाहाय जायगाया मोजां। मानो होनबा गाहाय जायगायाव बै समाव दैनि बिबाङा थायो आरो गोजौ जायगायाव दै बिबाङा जोबोद खम जानायखाय गोजौ जायगाया गोजां बोथोरनि थाखाय आबाद मावनायाव साबजाथाव जाया दा गायनो थाखाय जोंहा बेखौ हालेवनो नांगौ बे हालेवनायाव सिगां समाव आङो मोसौजों हालेवोमोन नाथाय आथिखालाव आङो दा मोसौजों हालेवलिया आं बिनि सोलाय ट्रेक्टर गेदेर बाहायो। आरो माखासे ट्रेक्टर फिसाबो बाहायो। बेनि अनगायैबो आङो माखासे बेबायदिनो ओ फिसा- फिसा पावारटिलारफोरबो बाहायदेरो।
उम।
गायनायनि बेलायाव आङो मोजाङै जो-जोथोन लानानै एबा मोजां रोखोमनि फसल जोलै बेगरखौ गायनो लायो नोंथां। बेफोर फसल जोलै बेगरखौ जोङो मोजाङै सायख'नो नांगौ। फसल जोलै बेगरखौ मोजाङै सायख'वाब्ला जोंहा खहाबो जानो नागिरो मानो होनोब्ला मोजां रोखोमनि जोलैखौ सायख'नो मोजां जोलै मोनाब्ला जोङो खहा जानो नागिरो मानो होनोब्ला बेफोरो गेजेर ससेयाव बेराम जानायनि खाबु थायो आरो जोंहा खहायाव गोग्लैयो बेफोरखौ मावनायाव जोंहा मुलि आरो हासार बाहायनांगौ जायो मुलि हासार बाहायाब्ला बेफोरबायदि एम्फौ एनला जानानै बेफोरो मैगं थाइगंफोरा खहा जायो थैलाङो बेनि थाखाय मुलिखौबो बाहायनो गोनां जायो बेबायदिनो मोजाङै मोजां आबाद फसलखौ खालामलांनो हायो बिनि उनाव जोङो माखासे बेफोरखौ फाननो थाखाय हाथाय नागिरनो गोनां जायो आंनि बेलायाव हाथाय नागिरनाया जेबो उसुबिदा गैया आङो खाथिनि हाथायावनो बेफोरखौ फाननानै दैथायहरनो हायो आरो बेबायदिनो आङो रां खामायनो हायो आंहा हाथथायनि बेलायाव जेबो उसुबिदा जायाखै आङो आंनि फसलफोरखौ फाननो थाखाय बेबायदि जेबो उसुबिदा जायाखै आरो बेबायदिनो आङो आंहा बे आबादजों लोगोसे जिब जुनारबो फिसिबावो आं बेबायदिनो गोबां जिब जुनार जेरै बोरमा अमा दाउ आरो मोसौ बेफोरो दङ आंहा मोसौ बाथोनबो दङ